औ नोंथां खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा माबोरै दङ'?
अ थिगैनो दङ' नोंथां
औ आंबो मोजाङैनो दङ' जों दा दैज्लांनि दैज्लाङाव मा मे मा मा मैगं जानाय जायो एसे सावरायनोसै नामा?
अ सावराय जागोन नोंथां
खोनादोंना नोंथां?
औ एसे ला ओ लासै लासै खोनादों नोंथांनिखौ
अ दा खोनादोंना नोंथां?
अ दा खोनादों नोंथां
औ जेरै जों दैज्लां बो थोर होनबाथ' गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं दङ'
दङ' नोंथां
औ ओ दैज्लां बोथोर होनब्लाथ' जेरै जोंना लेस्रा खांख्रिखला आरो जेरै ओ जिंखा खुमब्रा बेफोरखौ जों जानाय जायो
नंगौ नोंथां
औ आरो भेन्दिबो दङ' आरो मैथा जेरै जोंनिथिं-जोंनिथिंजायथ' मैथा सिख्लासो होनो नोंथांमोनथि-नोंथांमोनथिं मा होनो नोंथां?
बेखौ मैथा सिख्ला बुङो बुंनाया थेबाबो जोङो बेखौ मैथाल' होननानै बुङो नोंथां
औ नंगौ थारैनो गुबुन गुबुन ओनसोल ओ जेनेबा गुबुन गुबुन जायगायाव जेनेबा बेखौ गोबां रोखोमनि बुङो आरो सोरबा सोरबि आलदा आलादा बुङो औ नंगौ नोंथाङा एसे दावराव जादों नोंथाङा नों नोंथाङा एसे साइदाव थांनो हागोनना?
मोजां खोनायाखै नामा नोंथां?
मानोना ओ साइदाव एसे दावराव खोनानाय मोनदों आङो
औ नंगौ दे बुंनायसाय नोंथां
आरो जोङो दैज्लां बोथोर होनबाथ' जेरै जोङो थास'खौ गासैखौबो जानाय जायो जेनेबा जोङो थास' बिगुरखौल'सो जानाय जाया खोनादोंना नोंथाङा? औ जेरै जोङो दाथ' औ दासो थास' बिबार ओंखारदों थास' बिबारजों अमा बेदर ब्रयलार बेदर जोंथ' बांसिनानो जानाय जायो जों बर'फोरा।
हो।
दाथ' जोंनिथिं थास' बिबार ओंखारगासिनो गुबुन गुबुन जायगायाव थास' बिबार आरो बेखौ जोङो ओ अमा बेदर एबा ब्रयलार बेदरफोरजों जा-जानाय जागा जानायानो जायो होनदों।
बिबारखौ जों थारैनो बे अमा बेदरजों जानायखौ जोबोरैनो नुनो थाङो। आरो जोङो थास' बिबारल' नङा थास' नि खा थेंखौबो जोङो खौबो जानाय नुनो मोनो नोंथां लोगोसे थास' बेदरखौबो जा नायखौ नुनो मोनो नोंथां। नोंथाङा बुंनो हागोनना? थास' आथेंखौ माबायसा जायो ओ बेखौ बानायनानै।
औ नंगौ नोंथां जेरै जोङो थास' आथिंखौ जायोब्ला जेरै जोङो बेखौ थास'आ थास'निफ्राय जोङो खानानै लाबोनानै जेरै सानदुङाव एसे फोरानदबनांगौ।
नंगौ नोंथां।
औ आरो जोङो बांसिनानो सान्दुंङाव एसे फोरानदबो मानोना बिनि ओ ओ बिनि थास'नि थास' आथिङा जेरै एसे ल। जायों जेरै जों अब्लासो सायनो मोजां मोनो औ आरो। बेखौ ओ जेरै जोङो फ्रायबो एवनानै जानो हायो। जेरै जोङो दै एसे होनानैबो एवनानै जाना हायो जेरै जोङो बेयाव मैथा सिख्ला एसे गोखैबाबो होनांगौ जायो आरो जाहाथे जोंनि गार जों जानायाव जेबो उसुबिदा मोना आरो गारमाफोरा मानलु मानला जाया बेनिखायनो जोङो गोखैखौ होनानै जाथारनांगौ आरो।
नंगौ नोंथां।
औ आरो जोङो दैज्लां बोथोर होनब्लाथ' जेरै जोङो बे थास' थास'खौ जोङो गायनायखौनो नुनो मोनखायो जेरै बेनिफ्रायसो जोंङो थास' बिबार मोनजायो जेरै न'नि थास' होननानै बुङो बेखौ।
नोंथाङा बुंनो हागोनना मा मा रोखोमनि नोंथांमोननि जायगायाव थास'खौ मोननाय जायो।
औ नोंथां थारैनो जेरै जोंनिथिंथ' जेरै गाइखेर थास'बो होनो जेरै गांजेमा थास'बो होनो आरो थास' खफ्रिफोरखौथ' जोङो नाफाम देनायसो जायो।
नंगौ नोंथां।
बेखौ खौ जानो हाया मानोना जों बिनि बेदरखौसो जों जेरै बेदरा गोलाव ओंखारबोयो फेंखा जोङो बेखौ खौ जों जानाय जायो मानोना बिनि बेदरखौ जोङो खारैस खारै मैगं जानाय जायो जेरै ना गोरानफोरजों। नङाब्ला बेखौ जोङो जानो हाया जेरै जोङो बेखौ नाफामफोरसो देनाय जायो आरो जोंथ' हाग्राफोरनि थास' बुगा जेरै थास' नल होननानै बुंनाय जायो आरो थास' गाइखेरबो होननानै बुंनाय जायो।
नंगौ नोंथां खोनादों।
औ खोनादों। नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायनानै हो।
नंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि जायगायावबो आ बै थास' बिथ्रि होनना बुङो जायखौ जोङो थास'नि थास'नि बै ओ बिलाइ गोरलैखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनो। मोनो बे थास'बि बेखौ जोङो माबाय जायो होननानै बुङोब्ला बेनि थास'नि बिलाइ गोरलै गोरलै ओंखारनायखौ जोङो खानानै आ बेखौ जोङो फिसा फिसा हाना लायो आरो हानानै जोङो बेवहाय आलु ओ माबाफोर होनानै जोङो
औ नंगौ नोंथां आरो नोंथां जोंनिखिथ' दा बायसेयाव थास' थास'नि थास' बिथट्रि जों जानाय जाया मानोना गोबां आनो गोबां टाउन सोहोरावसो जानाय जानायखौ जों नुनो मोनो मानोना टाउन सोहोरनि मानसिया जेरै खानानै जानो रोङा बांसिनानो जेरै खामानि मावनायनि माबायावनो आरो गोबां टाउन सहरावसो जोङो बांसिन फाननायफोरखौ नुनो मोनो मानोना जोंनिथिं दाबायसायाव जानो नागिरा जेरै दा सायाव जेरै गानलेट लुवार बायदिसिना थायो जों मानोना गोजां बोथोर टाइमावल'सो जानाय जायो जेरै बिलाथिफोरजों जेरै गोखै बिलाथिफोरजों जों जानाय जायो बांसिनानो
औ औ नोंथ थाम बिदिनो जोङो बेखौ बे नोगोर ओनसोलफोरावथ' गोबाङै नुनो मोना दा बिसोरो खानानैबो जानो रोङा दा गामि जायगायाव जोङो गोबाङैनो माने जोंनि बे जायगाफोरावनो औ बारिफोरावनो बेखौ गायनो नांलाया बेफोरो आरो बेदिनो रज'ना थालाबायो औ बिदिनो बेफोरखौ खनानै जानायखौ नुनो मोनो नों
औ नंगौ नोंथां जेरै जोङो जोंथ' दा जेरै जोङो न'आव गायनाय थ'फोरखौ थ' जों दानो मोनजाथ'वा जेरै गोजां बोथोर टाइमफोरावसो जोङो मोनजाहैनाय जायो गोबां रोखोम मेरला बाजारफोराव ओरैनो ओंखारलाबायसि जेरै जों बेफोरखौ बायनानै जानाय जायो
नोंथांनि जाय औ बुंनायसै
औ नोंथां बुंलायसै
नोंथांनि जायगायाव बै माबा जोगोनारफोरखौ जायो नामा
औ जायो नोंथां जेरै दाथ' दैज्लां बोथोरनि जोगोनारबो दङ मेसें बोथोरनि जोगोनारफोराथ' थांबायानो हमनानै ला जेरै दाथ' दैज्लां बोथोराव थायनाय थायफु हांनाय नि ओ जेरै जोगोनारफोरखौ जोङो जानायानो जायो गोबां। अमा बेदरफोरजोंबो जानाय जायो जेरै जोङो सयाबिन बुट बिदि होनानै जोङो एवनानै जानाय जायो। आरो जों हाजिरा खाम्लानो बां थिनानै होनाय जायो जेरै जोङो जोगोनारफोरखौ।
नंगौ नोंथां। जोंनि जायगायावबो बे जोगोनार खौ गोबाङैनो जोङो अमा बेदरजों जानायखौ नुनो मोनो बे जोगोनादआ जोंनिया गोदै जायो। बे गोदै जानायजों लोगोसे जोङो अमा बेदर बेखौ बेवहाय होफायोबा जोबोद गोथाव जायो। आरो बेफोरखौ जोङो न'आवथ' जाखायानो लोगोसे जोङो बै ओ दैज्लां बोथोरफोराव जोंनिया खामानि मावनाय फोथाराव खामानि मावनाय बा माइ गायनाय बेसोरनोबो जोङो संनानै होनाय खौ नुनो मोनो नों
औ नंगौ थारैनो आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरै जों मै थाजों अमा होनोब्लाथ' गोबाङानो मिथिखागौ जानांगौ नोंथाङाबो मिथिगौ ना नोंथां?
गौ नोंथां। जोंनि जायगायाव मैथाजों जोङो गोगोम गोबाङैनो नाजों जानाय बेखौ नुनो मोनो।
थारै ना खांख्राइजों जों जानाय बांसिन नुनो मोनबोदों। दैज्लां बोथोर होनब्लाथ' जेरै फिथाइ सामथायाबो जानायाव गोग्लैयो मानोना जेरै खान्थाल थाइजौफोरो ओरै ओ लिथुक फोरखौबो जों जानाय नुबोनो मोनो।
नंगौ नोंथां जोंनि जायगायावबो गोबाङैनो जोङो खान्थाल थाइजौ बायदिसिनाफोरखौबो ओ दैज्लां बोथोराव जानाय नुनो मोनो। खान्थाल बुङोब्ला जोङो खान्थालनि बे सा बाहागोनि जि ओ माबाखौ मोदोमखौ जोङो जिरख'नानै एबा सिङाव थानाय मोदोमखौ जोङो जायो।
औ नंगौ थारैनो आरो जों खान्थालल' नङा जेरै खान्थाला फिथाइ थाइ हुहांआव अब्ला जेरै बेयो देरहांनो हमो अब्ला जोङो बेखौबो जोङो फाजा जानाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
थारैनो। आरो जों जानाय होनबाथ' जेरै जोङो दिंखिया मैगंबो दोङो दिंखिया मैगंखौथ' जोंनिखि दा बांद्राय जा गोबां लानो जेरै टाउन सहरावसो जों जानायखौ नु नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां जोङो दिंखिया होनोबा जोङो बेखौ बै ओ मागोफोराव गोबाङै जानायखौ नुनो मोनो। दा बेखौ जायो जानाया। थेवबो जोङो खम जानाय नुनो मोनो। आरो बेफोरखौ खानानै जोङो बै नोगोर ओनसोलफोराव ओ जोङो गोबाङैनो फाननायखौ नुनो मोनो नोंथां।
ग्रा मुवा होनब्लाथ' जेरै जोङो ओ जेरै दैमाफोराव थानाय जेरै हेेलांसि मेगं, मान्थिया मेगं बेफोरखौ दन्द्रा मेगं बेफोरखौ जों बांसिनानो जायो आरो मानामुनि मेगं जेरै जोङो औ माइ हाखांनानै जेरै नाराबारियाव थायो मानामुनिया बेखौ जोङो जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो बेफोरखौ जोङो ओ फोथारफोराव दुब्लि फोथारफोराव मोननो थाङो। आरो औ।
आरो जेरै जों ओ जानाय होनोब्लाथ' जेरै थालिरनि मैखोम आरो थालिरखौबो जों जानायानो जायो थालिर फस्लाखौ।
नंगौ नोंथां थालिर मैखुनखौबो जोङो जायो बेखौ जोङो जिरनानै जानाय जायो आरो
औ नंगौ थारैनो जेरै जोंनि बेमार आजारनि थाखाय जो बोद मोजां। अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाथ'बाय नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां।
अ गोजोन्थों नोंथां।
औ उनाव सावरायदिनसै।